हेलौ खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों
अ नोंथाङा दा फ्रि दङ नामा?
औ दङ दे नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय गोनां जानाय मुवाफोरनि सायाव ओ सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां
बिदिब्ला जोंनि ओ जोंनो थांनानै थानो थाखाय बायदि रोखोमनि मुवाफोर गोनां जायो। जाय मुवाफोरखौ जों ओ जोंनि जिउ खुंनायाव सानफ्रोमबोनि ओ सानफ्रोमबो हेफाजाब होगिरि ओ बेफोर मुवाफोरखौ ओम जेरै जोंनो नांगौ जायो नङा होनबा सानफ्रोमबो न'खराव नांनाय मुवाफोरनि अनगायैबो जोंनो ओ रंजा बाजा बा ओ बायदि जायगानि बायदि खौरां आरो ओ थांलाय फैलायनि राहाफोरखौ राहाफोरनि थाखाय जोंनो जेरै जेरै साइकेल मटर साइकेल रिक्सा गारि मटर मोब्लिब टेलिफन टिभि कम्पिउटार आरो ओ खौरां बिलाइ बेफोर गासैखौबो गोनां जायो आरो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
ओ बेनि गेजेरजोंनो जोंङो ओ न' न'आवनो ओ जिरायनानै गोजान जायगानि सुबुंफोर ओ फोरजों ओ सोमोन्दो लाखिनो हायो
औ
माबा मोनसे जादोंब्लाबो बा न'आवनो थानानै फन हरनानै खौरां लाहरनो हायो आरो
औ नंगौ
जेरै दा ओ कम्पिउटार कम्पिउटारा ओंखारदों ओ आथिखालाव जोंनि थाखाय ओ मोब्लिब गोहोआ जेरैबायदि गोनांथार ओ बिदिनो कम्पिउ टाराबो बेबायदिनो ओ जोंनि सान‌ जिउआव गोनां जाबोनो हमदों आरो ओ मानोना कम्पिउटारा सुबुंफोरखौ बायदि समाव बायदि रोखोमै हेफाजाब होयो जोंनो साफ्रोमनोबो ओ बेनि गेजेरजों ओ जों गासिबो मानसिफोरा मावनो हायै ओ गोब्राब खामानिफोरखौ जेबो गोरोन्थि जायाजासे गोख्रैनो जोंङो बा थाबैनो मावनो हायो आरो न'आवनो थानानैबो ओ जायफोरा कम्पिउटार न'आव दोङो बिसोर न'आवनो थानानैबो मावनो हायो बा गैयैफोरा ओ बिदिनो गलाफोराव थांनानै दखानफोरावबो मावहैनो हायो आरो
औ
दानिया थायो ओ साफ्रोमबो नङाबाबो बिदिनो बांसिननियावनो ओ लेपटप कम्पिउटारा थाखायो नालाय नोंथां
औ नंगौ
ओ आथिखालनि मुगायाव जों कम्पिउटारखौ ओ सोलोंथाइनि थाखाय नुनाय बा खोनानाय आरो मिथिसारनाय आइजें हिसाबै जों बाहायनाय जायो आरो ओ कम्पिउटारनि कम्पिउटारा जोंना ओ गाहायै मोन गुबैयै जेरै कम्पिउटाराव मावनाय हाबाफोरा गुबैयै जोंना मोनब्रै रोखोमनि बाहागोनि गेजेरजों मावफुंनाय जायो जोङो जेरै ओ माउस किबर्ड मनिटर आरो सेन्ट्रेल प्रसेसिं इउनिट एबा मावफुंनाय जथाय आरो
औ
ओ कम्पिउटारनि ओ गुदि हाबा मावफुंनाय जथायनि मोनबा हाबाफोर मावफुंजायो जेरै साननाय बिजिरनाय ओ थिसननाय दोनथुमनाय सामलायनाय बा दिहुनहरनाय आरो बेखौ बुंनाय जायो।
औ
बेनिखायनो बे ओ सेन्ट्रेल प्रसेसिं इउनिटखौ कम्पिउटारनि जोंङो ओ मेलेम होननानै बुंनो हागौ आरो नोंथां।
औ नोंथां
ओ बिदिनो आरो टेलिभिसन टेलिभिसननि हेफाजाबैबो जों न' न' सिङावनो जिरायनानै जोंनि बुहुमाव जानाय गासै ओ खना खनला जाथायफोरखौ जोंङो खोनानायजों लोगोसे थोंजोङै नुनो नुनोबो मोननाय जायो आरो आरो बुजिनो हासिनो थाबसिन मालाया जेरै ओ गोदोनि दिनावथ' जोंङो ओरैबायदि नुनो मोननाय जायामोन नालाय गुबुना सोरबा खोन्थाबासो खोनानो मोननाय जायोमोन दानि जुगाव ओ गावनो खोनानानै बा गावनो नुना नुनो मोननाय जायो आरो न'आवनो जनानै ओ टेलिभिसना जाबाय बबेबा जिनिस एबा मा होनो बेखौ नुथायनि सावथुनफोरखौ गोजान जायगासिम दैथायहरना हरनो हायो आरो दैथायहरनो हानाय मोनसे जन्थ्र
औ
जायखौ जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा गोजान जायगासिम जों दैथाय दोबथायहरनो हायो आरो बे खान्थिखौनो जोङो गुसुङै जोङो ओ टिभि बुंनाय जायो आरो ओ नोंथांलाहाबो कम्पिउटार बा टिभिफोर ओ बिदि बाहायो नामा
कम्पिउटारथ' गैया नोंथां टिभि दंङ टिभिखौ न'आवनो नायनो थाखाय लाबोदों।
औ औ
मानो होनबा ओ जेरै ओ जायखिजाया खौरांखौनो जों जाहाथे न'आवनो थानानै मिथिनो हायो।
औ औ
नुफेरै जायगा बा नायनो लुबैनाय जायखिजाया नुथायफोरखौ जों न'आवनो थानानै जाहाथे जनानै नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो टिभिखौ जोंङो ओ बाहायो आरो
औ
दाथ' गोजान किल'मिटारनि मानसिफोरनि नुथाय रायज्लायनाय राव फाव फेसन गाननाय जोमनाय हारिमु बायदिफोरखौ ओ जों बेवहायनो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ बेफोरावनो नायनानै दानि मुगायाव जेरैबायदि सोलिदों नंङा होनबा ओ मडेलिंआनो जा बा फेसन बा डान्स मोसानायानो जा जों उन्दै उन्दै गथ'साफोराबो बेफोरनि फायनो नायनानै ओ सोलोंनायखौ न'आवनो थानानैबो ओ गावनि रोंगौथिखौ बेयावनो सोलोंनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां आरो बेनि अनगायैबो गोबां ओ बेसादफोर दंङ जोंहा
औ
टिभि बा कम्पिउटारनि अनगायैबो जेरै सेलुल सेलुलार फन होननाय दोंङो ना बेखौ ओ थारजों जरा गैयै बिगियान बिहोथाय मोनसे रोखोमसे फन
औ
बेखौ थार गैयैलाय बे रोखोमनि फनखौ जेरावनो गोसो बेयावनो लाबथिंनानै रायज्लायनो हायो। जेरै जों बेखौ जानबुं होनना बुंङोना। मबाइल मबाइल फन उम जेरै गारिजों थांबाय थानाय समावबो बे फनजों खोथा रायज्लायनो हायो। आथिखालाव एसे समनि गेजेरावनो खम बेसेन बाहायनानै मबाइल फननि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हानाय जाबाय मानो होन बा गोदोनि समावथ' बे बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन नंङा होनबा
औ नोंथां
समजों लोगोसे मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ मिथिनो हाबाय सावरायलायनो हाबाय बेफोरबायदिनो आथिखालाव सोलिगासिनो दं आरो दा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नंङा होनबा नोंथां
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दसे सम रायज्लायफानायनि थाखाय।
औ गोजोन्थों
दे बिदिब्ला
दे